औ नोंथां। खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
अ नोंथाङा मा खालामगासिनो दं दायो
ओ आं ओरैनो ओ ओरैनो दोंबाय दङ आरो आं फ्रियाव दासान्दि एख' खामानि गैथआ नोंथां
ओ नोंथांनिसिम सानजौफु समनि गोजोन हामलायनायखौ जासिहरगोरबाय ओ दा आं नोंथांजों हारिमुनि बागै सावरायनो सानदोंमोन सावरायनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां
अ हारिमु होनना बुङोब्लाथ' जों मिथिखायोआनो नोंथां हारिमु होनोब्ला जों हारिमुवा जोंनि मावनाय दांनाय गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय थानाय आसार खान थि बेफोर गाससिबो जयैनो हारिमु हारिमुनि गेजेरजों बे फोर गासौबो जोंनि मावनाय दांनाय जानाय लोंनाय गासिबो बेरखांजोबो हारिमु दा बे हारिमुनि बागै नोंथाङा एसेसो फोरमायना होनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां
औ
अ हारिमुनि बेलायाव बुङोब्ला नोंथां
औ
ओ जोंहा सुबुं हिसाबै राव हारिमु दंखायो ओ जाय हारिया गावनि बिमा बिफा रावखौ फोथांनानै लाखिनो हाबोआखै ओ बै हारिनि हारिमुनि महरा गोमोरहां गोमोरहां जानानै दं आरो नोंथां
औ
ओ मानोना मोनफ्रोमबो हारिनि हारिमुनि सिनायथियानो जादों बै हारिनि गाननाय जोमनाय मावनाय दांनाय मोसानाय मुसुरनाय ओ जोंहा हारिमुनि गेजेराव मोनसे ओ रंजानाय फोरबो दङ ओ बेनो बैसागु बैसागु
औ
ओ बैसागुखौ आथिखालाव ओ स्नि सानसिमहालागै फालियो ओ गोदो गोदाय आबै आबौमोननि समाव बेखौ ओ से दानालागै फालियोमोन होनना जों मिथियो
औ
अ बैसागुनि ओ गिबि स्नि सानाव जोंङो ओ गोखा गोखै जानाय नंगौ ना अ सुबुंफोरा बुङो आरो
औ
अ बेनि गेजेर जोंङो एकस' एकथा रोखोमनि गोखा गोखैखौ जानांगौ होनना मानसिफोरा बुंङो
औ औ
अ बेनि गेजेराव ओ गासिबो मैगंखौ जोंङो मोनजोबैलाय ओ मोनब्रै मोनब सल' मैगंखौ जोङो जानो मोनो आरो ओ बे फोरो ओ बे फोर जाबाय मानिमुनि दिंखिया खेरादाफिनि माइसुन्द्रि खिफिबेन्दों अ बेखिनिखौल' जोङो मोन जायो आरो ओ माखासेखौ जोङो ओ जोंनि गामि ओनसोलाव मोननो थाङिलाय माखासेखौ जों मोनजानाय जाया ओ बेनि थाखाय बेनि गेजेराव जों बेखिनि ल' मोनजानाय जायो आरो अ नोंथाङा बो ससे हारिमुनि सायाव फोरमायबावनो हागोन नोंथां?
अह, हारिमुनो होननाबाथ' जोंनिया इयाव गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय दा नोंथां बुंनाय बादिनो फोरबो जा बेबो जोंनि हारिमुवावनो गोग्लैयो। दा हारिमु होनना बुंङोब्ला जोंनि गाननाय जोमनायाबो गोग्लौयो बेयाव। जेरै गाननाय जोमनायाव जोंनि बर' फोरा
औ।
गाननाय जोमनायखौ मोननैयाव नुनो मोनो जों, मोननै रोखोमनि। बेनो जाहैबाय हौवासाफोरनि गाननाय जोमनाय ओमफाय हिनजावसाफोरनि गाननाय जोमनाय। दा बेयाव हौवासाफोरनि गाननाय जोमनायाव जोङो मोननो हायो गाहायै गामसा, गस्ला इनिफाय फालि खावखानाय, आर'नाइ, इनिफाय जोमग्रा जि। आरो फारसेथिंजाय दङ जोंहा हिनजावफोरनि गाननाय जोमनायाव दख'ना। दख'नायानो जोंनि बर' आइजोफोरनि गाहाय गानग्रा जि। बेखोथ' जों मिन्थिखायो नङा होमबा नोंथां? अह। दा आइजोफोरनियाव बै दख'नाजों लोगोसे फास्रा बिनिफ्राय ग-गानग्रा ब्लाउस गस्ला बेनिफ्राय जोमखांग्रा जि। बेफोर खौ नुनो मोनो।
औ औ।
अह, गोदो ओदायनिफायनो जोंना बे गाननाय जोमनाय याव बर' आ-आइजोफोरा दख'नाखौनो गानबोदों। दखनाखौ जों मोननै रो खोमनि नुनो मोनो। अग्रं दख'ना आरो लांगा दख'ना। बेखोथ' जों बयबो मिथिखायो। ओ अग्रं दख'ना होननानै बुङोबा जों ओरैनो सरास यै गामियाव थानायाव बेखौ बांसिन गाननायखौ नुनो मोनो। फारसेथिं लांगा द खना। लांगा दख'ना होनोब्ला जों बिदिनो फुजा, फोरबो, मेला हाबा हुखा, खेराइ बायदिफोराव लांगा दख'नाखौ गान्नायखौ नुनो मोनो। बेयाव बर'फोरा गोबां रोखोमनि आगर एरफबनायखौबो जों नुनो मोनो जेरै ओम हाजो आ हाजो आ आगर थायो। ओ दाउरा मोख्रेब, फारौ मेगन, खासि हाथाय बेफोर गोबां थायो। लोगोसे दख'ना दख'ना गुबै, आगर गुबै दख'ना। इनिफाय सालामाथा दख'ना। बिदन दख'ना बेफोरबायदि गुबुन गुबुन रोखोमनि दख'नाखौ नुनो मोनो। ओ। बिनिफ्राय खेराइ होनायाव, हाबा हुखायाव जों दख दख'ना थावसिखौ गाननायखौ मोनो नुनो मोनो। ओ दख'ना थावसि यानो बर'नि खेराइ फोरबो एबा हाबायाव गाहाइ। बे दख'ना थावसिखौ गाननानैनो खेरायाव जों दौदिनि दौदिनिखौ ओलोंगिखांनायखौ नुनो मोनो। बेफोर माखासे गाननाय जोमनायाबो जोंनि हारिमुनिनो नेरसोन बेयो जोंनि हारिमुआव गोग्लैयो लोगोसे जोंनिया जानाय लोंनायाबो हारिमुनि मोनसे बाहागो बे जानाय लोंनायाबो जाहैबाय जोंहा बर'नि गोदो गोदायनिफ्रायनो जाबोबाय थानाय जेरै अनला ओंख्रि बेबो मोनसे जोंनि हारिमुनिनो बाहागो। दा बे अनला ओंख्रि ओंख्रिखौ जोङो गुबुन गुबुन रोखोमनि जायो जेरै ना दाउ बेदरजों उमफ्राय बासिखा बिबारजों बिदिनो सेफालि बिबार गाम्बारि बिबार बिनिफ्राय थाबाय बिथिं उम थाइबें बिलाइ अनलाजों मेवाइ बिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि जायो। आरो जोंहा जानाय लोंनाय होनोबा बेल' नङा जोंहा दोरोङारि ओंख्रि म
ना बाथोन बेफोरबायदिखौबो जों जायो। बेफोरखौबो जों हारिमुनि बाहागोआव खोख्लैनो हायो। दा नोंथाङा जानाय लोंनायनि बागै बे जानाय लोंनायाबो जोंनि हारिमुवआव गोग्लैयो नालाय बे जानाय लोंनायनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां। ओ मोसानाय रोजाबनायनि बेलायाव बुंगोन आं नोंथां।
अ जागोन दे नोंथां।
ओ मोसानाय रोजाबनायनि बेलायाव ओ दानि मोसाग्रा सुबुंफोरा जायगा थाइ सेआव गैलिया आरो नोंथां।
औ।
ओ गोबां गोबां जौगाबोबाय ओ आरो मोसानानैनो ओ गोबां रां खामायनो हानाय जाबाय जोंनि जे जोंनि बर' सुबुंफोरा ओ जेरै ओ। फिलिम मोनसे गायोब्ला ओ दाइनजि रोजा से लाख बिदिसिम खामायनो हायो आरो जोंनि एक्टर एक्ट्रिसफ्रा
औ औ।
ओ बिदिनो ओ मेथाइ खननायावबो ओ आथिखालाव ओ गोबां मोजां मोजां दें थिगिरिआव ओंखारबोदों
औ।
आरो मोनसे प्रग्राम उम गानानै ओ गोबां रां खामायनो हादों आरो नोंथां
औ।
आरो रां खामायनायल' नङा ओ बेजों लोगोसे जोंनि हारिनि ओ नामखौबो बिथांमोना लाखिदों आरो।
औ।
ओ बिदिनो ओ हारिमु बुङोब्लाथ' मोनसे हारिया ओ गाननाय जोमनाय राव हारिमु आसार खान्थि मोसा जामोसानाय मुसुरनाय ओ मेथाइ खननाय बेफोरखौ गासिखौबो लाजोबनानैसो मोनसे हारिमु लादों नोंथां।
औ।
ओ गाननायनि जोमनायनि बेलायाव आं बुङो नोंथां ससे
औ।
ओ बर'नि ए जि गाननाय जोमनाय एबा ट्रेडिसनेल खसाब दं। अ बेनो जाबाय
गामसा आर'नाइ गस्ला बेफोर बेनि अनगायैबो जोंहा ओ गाननाय जोमनायनि बेलायाव ओ जोंहा गस्ला लंपेन्ट जुथा खरि ससमा गाननाय जायो आरो ओ गोजां बोथोराव जोंहा ओ गोजां बोथोराव जोंहा ओ रोजा रोजा गिलिर गस्ला जेकेटफोर गानो ओ आरो गोलोम बोथोर थोराव जोंहा एसे गोबा गोबा गस्लाफोर गानो
औ
ओ जेरै गेन्जि स्पर्टिं ओ बेफोरखौ गानो आरो जोङो ओ गरम बोथोराव ओ जोंनि बर'नि जि गाननाय जोमनाय बेफोरखौ जों ओ न'आवनो इन्दि लुनानै हिसाल खुन्था लुनानै होआखाय जों बेखौ ओ दानो हायो आरो जेरै गाम-गामसा गामसाखौथ' जोङो सानसेनि गेजेरावनो गांसेबा गांनैखौ दानो हायो होनना मिथियो आरो जोङो
औ।
बेनि गेजेराव जोंहा बैसागु दङ बैसागु खौ जोङो से साननिफ्राय मोसायै मोसायै एबा जागायनानै जोङो स्नि सानसिमहालागै मोसायो आरो
औ
बेनि गेजेराव जोङो से साननिफ्राय जि मोसानानै मोननाय एबा ओ मागिनानै मोननाय बेफोर रांफोरखौ जोङो आ ओ बैसागुनि ओ थि सम लानानै बेखौ जोङो
जामुं जामुं जानो थाखाय बेदर बा माबा मोनसे जोङो बायनानै ओ बेखौ ओ बेदर खौ जोङो न'खर न'खर नंमोन नंमोन बिदि राननानै गेजेराव जि थायो बेखौ जोङो बैसागु बिजदाय हिसाबै खाना जायो आरो नोंथां
औ औ
औ बे खाना जानायखौ गोग्गोमसिन खालामनो थाखाय जोङो ओ गोजाननिफ्राय एबा खाथि खालानिफ्रायनो जोङो देंखोगिरि महरै सासे सायख'ना लाना फैनानै
ओ बे खाना जानायखौ ओ जोङो गोगोमसिन खालामनायजों लोगोसे आ बे बैसागु बिदाय हिसाबै बेखौ खालामो आरो नोंथां
औ
ओ नोंथाङाबो बे हारिमुनि सोमोन्दै ससे फोरमायबावनो हागोन नोंथां?
औ दा नोंथां बुंलांनाय बायदिनो दा जोंहा हारिमु होनोब्लाथ' जोंनिया गासिबो गोग्लैखायो जेरै जों जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय मोसानाय मुसुरनाय दामनाय देनाय बायदि आसार खान्थि फोरबो बेफोर जों गासिबो हारिमुआवनो गोग्लैखायो दा जों बे हारिमुवा जोंनि मोनसे आयना बादि हारिमुनि गेजेरजों जोंनि थांनानै थानायनि गासै जिउ खुंनायनि बायदि राहाफोरा बेरखांनो हायो
औ
दा नोंथां जोंनि दिनैनि बे हारिमुनि आयदाखौ खौ नोंथांजों सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों नोंथांनिसिम साबायखर थाबाय नोंथांजों रायलायनायनि थाखाय दा दिनैनि आयदाखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
आंबो नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथां ओ बि बिदिब्ला गोजोनथोंसै
ओ दे नोंथां होमबा।
औ नोंथां।